हेलौ नोंथां
ओ नोंथां ओ नोंथांनिसिम गोजोन आ सानजौफुनि गाहाम हामग्लायनायखौ गिबि गिबियावनो जासिहरग्रोनाय थाबाय।
ओ आङो नोंथांजों ओ दान्दिसे सम ओ मागो दमासिनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै फन खालाम हरनाय जादों ।
ओ नंगौ नोंथां ।
नोंथाङा सम सम होनो हागोन दा?
नोंगौ हागोन ।
दा आं गिबि गिबियावनो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैयो जे जोंनि मागो दमासि फोरबोखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबादियै खुंफुंनाय जायो? बेनि सोमोन्दै एसे मोनथिनो लुबैयो ।
नोंगौ नोंथां हागोन मोन थिनो। मागो दाननि दमासियाव जोङो बेलागुर सावनाय जायो ।
औ।
बेनि उनावहाय मागो दाननि सेथि खालाराव जोङो मान बावनाय जायो गिदिरफोरखौ ।
नंगौ।
फिथा ओ लावदुम फिथा दुमालु फिथा थावनि फिथा बेफोरबायदिनो सावनानै जानाय जायो ।
औ नंगौ ।
औ नं गौ नोंथां मोनथिनो हागोन । ओ जोंनि खोनादों जोंनि बे ओ ओनसोलावबो खोनादों खोनादों ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों । खानादों ।
हेलौ
खोनादों खोनादोंना नोंथाङा?
हेलौ हेलौ